थां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। माबोरै औ माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दं नोंथां।
औ।
औ नोंथांखौ आङो ओ फन खालामनायनि जाहो होना आङो ओ नोंथांजों ओ जोंनि दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ। जोङो माखासे बर सुबुंफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा दावबायो। नङा होमबा नोंथां जोंनि दावबायनायनि बेलायाव गुबुन गुबुन बिथिं दङ।
औ
सोरबाया दावबायनानैनो मोजां मोनखायो आरो खायसेया सोलोंथाइ दावबायनो थाखाय थाङो। आरो खायसेया दावबायनानै गावनि रोंगौथिखौ ओ गुबुन हादोर बा हादोरसाफोरनि गेजेराव माबायदियै दिन्थिनानै हादोराव बा मुलुगाव बा बुहुमाव गावखौ माबायदियै मुंदांखा खालामनो हागोन। बिनि थाखाय ओ बिथांमोना दावबायनो थाङो। दा नोंथांनि बादिब्ला सोलोंथायारि दावबायनाया ओ फरायसाफोरनि जिउआव माबायदियै बिहोमा होयो नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां
जोंना सोलोंथायारि दावबायनाय होनोब्ला मोन माबेबा मोनसे फरायसालिनिफ्राय माबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो लांनाय ओ बेखौनो जोंनिया सोलोंथाराइरि दावबायनाय होनो। आरो ओ जाय जायगायाव लांगोन बे बे जायगायाव मोनसे मानिबा ओ रोङो मानिबा जोङो मायबा मोनसे रोंना फायगोन एबा जोङो मायबा मोनसे ओ मिथिना फैगोन बे फोरनि थाखायसो जोंना लांनाय जायो नालाय। जोंना बेफोर बायदि जायगायाव लाङोदि सोलोंथाइनि दावबायनाय होनोब्ला ओ जाय जायगायाव जोङो
नंगौ नोंथां
मायबा मोनसे ओ दङ रोंगोन बेफोरबायदि जायगायावसो लाङो जेनेबा आरो जोंना सोलोंथाइनि दावबायनो औ सोलोंथाइनि दावबायनो थाङोब्ला जोंना ओ गोबां ओ जोंनि ओ लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो जोंनि फरायसालिनि गोबां लोगोफोर आरो गोबां जोंना फोरोंगिरिफोरजों थांनाय जायो बिदिनो जोङो ओ थांनानै ओ माबेबा मोनसे जायगायाव दावबायहैनानै जोङो बेनि गोबां मिथियैबो बाथ्राफोरखौ लोगोफोरजों सावरायनानै मोनथिनो मोनो आरो गोबां रोङि बा थ्राफोरखौ ओ रोंना फायो। आरो बेजों लोगोसे जोंना जोंना फोरोंगिरि फोराबो जोंखौ ओ मायबा मोन से मिथिनायाव बा मायबा मोनसे रोंनायाव जोंखौ जोबोद मदद होयो ओ बेजों लोगोसे औ बेजों लोगोसे जोंना ओ माबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला जोंहा गोबां ओ बाहेरा ओ गियान आरजिना फैनो हायो जेरै जोङो औ जेरै जोङो माबेबा मोनसे जायगायाव थांबाय बे जायगायाव थांनानै जोङो ओ जो बे दा जोंनि गामि गामि ओनसोलाव ओ जाय खामानिखौ जोङो मावा बे खामानिखौ ओ जोङो गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनानै नुबोनानै ओ मिनथिना मोनबोयो आरो गामियाव जोङो ओ बे खामानि मोजां खामानिखौ जोङो गुबुनखौबो सोलोंफायो जेरैहाय जोंहा ओ गुबुन-गुबुन ओ मोजां मोजां जायगा दोङो ओ बेफोर जायगायाव थांनानै जोङो ओ जोंनि गामि एरियानि मा सुबुङाथ जोंना जानला मोनला ओ इदिनो दाखोर दाला फोरखौ जेराव मेराव गारलाबायो आरो जेरै मेरै दोनो औ बेफोर जायगा बे फोर खोथाखौनो जोङो गुबुन जायगायाव थांना फैनानै नुबोनानै दा दाखोर दालाखौ जोङो जानला मोनला गारनाङा जोङो बा दा दास बिन बा मायावबा सोनानै जागाखौ जागाखौ जोङो फोसाबनानै मोजां लाखिनांगौ बेफोरखौ जोङो ओ रोंबोनानै जोंनि गामि एरियायाव गामि ओनसोलाव जोंखौ गु गाव रोंनायजों लोगोसे गुबुन खौबो ओ रोङिखौ सोलोंफैनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बे
जोङो ओ बिदिनो सोलोंथायारि दावबायनायनिफ्रायबो ओ माखासे फरायसाफोरा गियान आरजिनो हायो नोंगौ नों थां नोंथां बुंनाय बादिनो ओ बेनि अनगायैबो ओ खायफाया माने दावबायनायखौनो माने
जिउनि माने थांखि होननानै ओ सानना लानायबो दङ'
औ नंगौ नोंथां
दावबायबायानो थायो दावबायबायानो थायो ओ दावबायनानै गुबुन गुबुन बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनानै माने जाय जायगायाव बिथांमोना दावबायहैयो बै जायगानि माखासे जारिमिन बै जारिमिनफोरखौ जोंनो ओ फेसबुकनि गेजेरजों बा माखासे इउटुब इन्स्टा बेफोरनि गेजेरजों ओ जोंनो ओ बि बिथांमोना ओ फोरमायहरनो हायो । बा जोंबो ओ गाव माने बै जायगायाव बेरायहैनो हाया हैयोब्लाबो बिथांमोननि जैहै जोङो। नायनानै दसे सम जोङो ओ जोंनि माने जाय मेलेमारि सानखांथि बेखौ जोङो दसेबाबो माने गोजोननाय लानो हायो आरो। नायनानै नोंथां बिसोरनि जोहै। ओह बिथां दावबायारि। फोरा ओ बेखौनो गावसोरनि थांखि ओ होननानै साननानै लायो नालाय बिथांमोना। बे गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायबाय थानायजों लोगोसे जोंनि ओह जेनेबा जायफोर बर'सुबुंफोरा दावबायनो थाङो। बै दावबायारिफोरा गाव दावबायनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि बर हारिमुनि गाननाय जोमनाय आसार खान्थि बा बरफोरा माबायदि ओनसोलाव थानानै मोजां मोनो मा मा जामु जायो बै बरनि माखासे हारिमुखौ गुबुन जायगायावबो दिन्थिनानै फैयोब्ला जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो गोजौ जांख्लायाव दावखोलांनो हागोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओंखायनो जोङो हानायमानि जोंनि बर' आइजोआनो जा बा हौवा माहारियानो जा गुबुन जाय जायगायाव थाङोब्ला दावबायनो थाङोब्ला जोङो गावनि जोंनि बे गाननाय दखना आरनाइ फास्रा बा हौवाफोरनि बेलायाव गामसा आरनाइ गस्ला आरनाइ फालि बैफोरबायदिखौ गानग्रा जोमग्राखौ गावबा गावनि बेगाव लांफायोब्ला मोजां जायो नोंथां अब्लानिया जों जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ गुबुन जायगायावबो जोङो एफाब्लाबो दिन्थिनानै फैनो हायो अब्लासो गुबुन हादोरनि बा हादोरसानि माखासे सुबुंफोरा मिथिगोन जे आसाम हादोरसायावदि माबेबा मोनसे खनायाव बडलेण्डआव गोदो गोदायनिफ्रायनो थागिबि बर' हारिफोर दंमोन आरो होननानै बिथांमोना मिथिनो मोनगोन।
औ नंगौ।
ओंखायनो जोङो जेसेबांखि गोजौ जांख्लायावनो दावबायलाङा मानो जेसेबांखि थाइलेण्ड सुइजारलेण्ड बा जेसेबां गोजां दावबायनो थाङाथों मानो। जोंनि गावनि हारिनि राव हारिमु। गाननाय जोमनाय फारफ्रोमबो बिथिंनि फारसे एसेब्लाबो गुबुन हादोर हादोरसाफोराव फोरमायनानै फैयोब्ला आंनि फारसे बेनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
समाबो जाबाय जों दोनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नोंथां नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोर्बोनिफ्राय गोजोन्नाय थाबाय सम होनायनि थाखाय।
गोजोन-गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां।
औ।